हेलौ खोनानो हादोंना रायलायनो हागोन।
रायलाय जायो।
उ जों बे समायाव अब्ला बे औवानि सोमोन्दै रायलाय गोनना औवा दंफांनि सोमोन्दै उम। उम औवा होननानै बुङोब्ला जोंफोरो गोबाङा मिथिनो हागौ मिथियाबो जानो हागौ। बे औवाया जाबाय मोनसे बे दंफां जि दंफाहा बेबायदि आं खि आंखि थायो आरो। लोगोसे बिनि बिलाइ फ्रा गोलाव गोलाव बेदि जिब्रै जिब्रै बिलाइजों बुंफबनाय जायो आरो खोनो औवा होननानै बुंनाय जायो आरो आरो बे माने औवाजों जोङो गोबां बेबायदि खामानिफोरखौ मावनो हायो जेरै जोङो गोदोनि सम समाव बे औवा नङाब्लानो जोंनि न'फोर बानायनायाव जेबो जाखायामोन जोङो न' जोंनि खुन्था न'नि खुन्था बानायनाय नु इन्जुर बानायनाय बेबायदि गोबां मोसौनि खुन्थिनिफ्राय लानानै लावथि थिनिफ्राय लानानै जों औवाखौ जोङो बाहायो आरो औवाया मोनसे गोबां गोनांथि जोंनि जिउआवहाय मानो होनोब्ला गोबां गोदोनि समाव औवाजों जोंनो जोंनि मानसिफ्रा बेबायदि न'फोरखौ लुनानै स' सेबनानै बेबायदि न'फोर थाबोदों। आरो बे औवा गोबां खामानियाव बाहायजायो बे औवाया जोङो औवानि जोङो बेबायदि बिदिनो दालाफोर बानायनो हायो। जिनो दालाया जों जोंनि माइ, माइफोरखौ जों जावनो हायो जोंनि गोबां बुस्थुफोरखौ बेयाव गार'फोरानो जा माइरंआनो जा इंखुरानो जा जों बे दालायाव जोङो दोननो हायो आरो जों बेयाव साफा खालामनो हायो। आरो लोगोसे जोङो बेजों लोगोसे अ' जोङो सानद्रिफोर बानायनो हायो सानद्रि बानायनो हायो बे औवाजों जि सान्द्रिजों जोङो जोंनि माइरंफोरखौ जों सालियो आरो गोग्गो माइरंफोरखौ जोङो लायो बासिनानै आरो इंखुरा गावनो साइड मोनसे जालांओ। जों औवाजों जों बेबायदि खालामनो हायो अ अ जायो लोगोसे आरो बे औवाजों जोङो जोंनि बे माबाखौ बानायनो हायो जोंङो खबाय जाय खबायाव जोङो जोंनि ना ना निसय नंगौ नाखो जों हमोब्ला बे खबायाव जों सोनानै लायो बेबायदि जोङो खबायजों हेब नो हायो बेबायदि गोबां बुस्थु जों बानायनो हायो आरो बेजोंनो लोगोसे जुदि नों थाङा औवानि सोमोन्दै नोंथाङा फंनैसो बुंनोब्ला आं बे समाव नोंथांनिफ्रायबो मिथिनो लुगैदों आरो आंबो बिनि उनाव बुंबावनाय जा गोन माबाय दि औवानि गुनफोरा मा बे खो जों रायलायबावगोन बिनि सिगां नोंथांनोबो आं बे समखौ होनो थाखाय सानबाय नोंथाङा ओ औवानि सोमोन्दै जुदि मोननैसो बुं नायबो मोजां जागोन
औ जों ओम औवा होनोबाथ' बयबो मिथिखायो आरो गोबाङानो गुबुन गुबुन जायगायाव गैया नालाय बिसोर मिथियाबो जानो हागौ औवानि सोमोन्दै औवा होनोब्ला जों मेवानिफ्राय लानानै जों ओंख्रिबो जाजायो आरो बेखौ गोबां खा नियावथ' बाहायखायो बिखौ मिथिखायो आरो बेजों लोगोसे दानि-दानि मुगायाव बो बे लेखा कार्टन आरो बायदि बायदि रोखोमनि जेराव लेखा गैयाब्लानो दानि फरायसाफ्रा बहा लिरगौमोन खाबो बानायनाय जायो आरो बे गथ'फ्रा
बे गथ'फ्रा बिदिनो सोलोंनानै ओम गिदिर गिदिर गोलाव जानो हायो ओम बे औव गैयाबा लेखाबो गैया ओम लेखा मोनगोन गुबुन गुबुन मोनगोन ओ नाथाय
जानाय जायो बेबायदि मोननाय नङा आरो नि दिनाव आबै आबौनि जुगावथ' औवा गैयाबानो जायामोन बेथ' नंगौ मानो होनोब्ला औवा
जेरैआ नोंथाङा जेरै बुंदोंमोन न' लुजेननायनिफ्राय था औवा गैयाबानो जों थानो जा थानो थाखाय न' गैया जायोमोन औवा थाब्ला सो जोङो न' लुनो हायो खामि बेरा बायदिसि ना बारि बागानखौबो दाउ बोरमाफोरनि थाखाय रैख खा मोननो थाखाय जों दुमथेना दोननाय जायो आरो मैगं थाइगं गायनायावबो जोङो बेखौनो खुन्थि खुन्थि खुनला बाहायनाय जायो। बेबायदिनो
नोंथाङा आरो बुंबावनो हायोबा बुंनो हागोन आं आंनि मोनथिनायनिफ्राय मोनदांथियाव नैबे जि बुंदों बि
उम उम उम दे हामबायसै नोंथाङा जि बाथ्राखौ बुंदों बे सैथो बाथ्रा जोङो औवाया मोनसे जोबनो गैयै मोनसे खामानियाव बाहायजाग्रा मोनसे दंफां औवा दंफां माने औवाया बेबायदि बिनि बिखौ बाहायनायाव जोबनो गैयि माने जोबनो थाङा आरो बेखौ ओरैबायदि अनेक अनेक बायदि बायदि बायदि बुस्थुफोर बानायनो हायो थां बुंलखादों जिथु पेपार जि जिथु लेखा जिथु जों लिरो दिनैनि दिनाव खौहाय बिखो औवानिफ्रायनो बानाय जायो मोजां बाथ-बाथ्रा गोबां बेबादिनो औवानिफ्राय जोंङो गोबाव बेबादिनो दैयाव सोमनानै बे बिबायदिनो दोननानै लाना थांनानै फेक्टरिफोराव बेखौ बेबायदि गुन्दै खालामनानै आरो बेबायदिनो बेखौ बनायनाय जायो। पेपार बानायनाय जायो आरो बेबायदिनो बे पेपारजों जोङो दिनै ग गासै जोंनि अफिसियेल खामानि जोंनि अफिसावहाय जा जेरावखि जाया मानो स्कुलावनो जाया मानो जोङो बे लेखाखो जोङो मोननो हायो आरो बेयो गासैबो औवानिफ्रायनो जानाय। बेनिखायनो आङो बुंदों औवाखौ औवानि जिथु गुन बेयो जोबनो थाङा। मानोना दिनै जोङो औवाखौ लानानै जों गोबां गोबां बुस्थु थु बानायनो हायो गोबां गोबां बुस्थु बानायनो हायो जोङो जेरै नोंथाङा बुंबाय बेराफोर दुम-दुंथेनायाव खामानि जायो निसय बे जायो। गोबां गुबुननि बारिनि ओमफ्राय बबेबा मोनसे बारियाव ओ जिब जुनारफोरखौ होबथानो अब्ला मानसिफोरा बेराखौ दुंथेयो आरो बे खोब मोजां आरो बे औवायानो जोंनो थाखाय बेफोर गासै आ मदद होयो बे औवानि जुगिदिनो जों बे बेफोर गासै खौबो मोननो हायो आरो बे रंजाथाव बाथ्रा औवायाबो जोंनो बेबायदि मेवा होयो जाय मेवाखौ जोङो जायो आरो। अनला जायो आरो गोबां समाव जों बेखौ आसार बानायनानैबो दोनो ओ बेयो आरो दै दैज्लां बोथोराव बांसिन बे औवानि ओमफ्राय बे मेवाखौ मोननो हायो आरो खोब थाव बियो जानो। नोंलाय जायोना जाया जायोना ओम बेबायदि गोथाव ओ ओम ओ जायो बेखौ ओ जोबोद गोथाव आरो बे खौ आजिखालि बेखौ बे दख दखानफोरावबो फानो हथ हटेलफोरावबो फानो ओ बे अनला महरै होयो बेनि बिखाय जोङो बि थिनो हाबाय औवाया माबायदि जोंनि जिबननि थाखाय बेसेन गोनां आसार बानायो बेबायदि औवाया ओ गोबां बेबायदि रोखोम बे जातनिबो दङ जेरैहाय जोंनि बे उदालगुरि ओनसोलाव थानाय औवाफोरा माबोरैहाय आरो बै गुबुन मोनसे हाजोआव थानाय औवाफोरा एसे बेलेग आलदा आलदा माखासे रोखोमसे गोबां जुदा जुदा गोबां बेबायदि रोखोमसे बेबायदि औवाफोर दोङो। बेबायदिनो समायनायनि थाखाय बेबायदि औवाफोरबो दोङो। आरो बेबायदिनो हाजोनि बे गिदिर गिदिर औवाफोरबो दोङो। आरो बे बै गुरै औवा थाइ बे औवा थाइ आरो बे ओ बेबायदि औवाफोर दोङो नाम औवा फेन्दा औवा फरखा बेबायदि गोबां रोखोमनि औवा मखल बेबायदि गोबां रोखोमनि आरो गुबुन गुबुन जायगायाव बै औवानि नामफोरखौ गुबुन गुबुन बुङोबो जानो हागौ। नाथाय जोंनि ओनसोलाव बेबायदि औवानि नामफोरा बेबायदि औवा फेन्दा दोङो औवा फरखा दोङो औवा बिजलि दोङो औवा थाइ दोङो ओ औवा मखल दोङो बेबाय औवा बेबायदि औ औ फुटखा दोङो बेबायदि गोबां गोबां रोखोमनि औवाफोर दोङो आरो जोङो मिथिनो हाबाय बे औवानि सोमोन्दै औवाया माबायदि खामानि मावनो होयो दिनै न'खौ लुनोबोब्ला दिनै औवानि गोनांथि जायो बिनि बेरा होनायाव बिनि खुन्था गायसननायाव बिनि मुदा होनायाव गासै बिथिङाव औवाखौनो बाहायबोदोंमोन गोदोनि आजै आजौफोरा। आरो बे बे औवा जोंनो बेबायदि एमफोर बनानै जिरायनो हायोमोन। एम खौ बानायनानै जो जिरायनानै लेखा फराय नायावनो जा ओंखाम जानायावनो जा बा बिसिनायावनो जा बेबायदि एमफोरखौ बनानै बानायनो हायोमोन बेबायदि गोबां जोङो औवानि सोमोन्दैखौ जों मिथिनो हा बाय आरो नोंथाङा जोब नायाव बे औवानि सोमोन्दो जों फिनिसिं मोनसे बुङोब्ला मोजां जागोन।
औवा औवायाथ' नै जोंनि थाखायथन नोंथाङा बुंलांखाबाय नों थां बुंनाया जोबोद सैथो। आरो बे नोंथारगौ आरो दा जाबाय थानाय समावबो बे उवानि था खाय गोनांथि। औवा गैयाबा जोंनि गोबां जायगायावनो बे उवा गैयाबानो फरायसा फ्रा मोननाय नङा मानो होनोबा अफिसियेलि बेफोरखो गासिखोबो नांखागौखा बेनिखायनो बे औवानि थाखाय जोंनो थांना थानायनि थाखाय बे औवा खौबो गोनांथि आबहावा लानायनि थाखायबो। नोंथां। गासैबो सैथो आरो बेनो दा थांना थानाय समावबो बेखौ गोनांथि महरै लाखिनांगौ।
ओम जोबोद जोबोद ओ जोबोद जोबोद हामबायसै नोंथाङा आंजों बे औवानि सो सोमोन्दोखौ रायलायनो थाखै आरो नों दाखो आं बे समाव हामबाय होनदों आरो लोगोसे जोङो जोंनि कलखो बे समावनो दोनथ'नो होननाय थाखाय आं सानबाय दे हामबायसै धन्यबाद।
ओमफ्राय हे।